हेल' औ खोनादों नोंना नोंथाङा?
फोर नोंथां थारैनो औ नोंथांनिखौल हरनायनि जाहोना?
औ माने आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो होननानै कल हरनाय जादोंमोन आरो
औ नोंथां थारैनो
आयदाखौ जोङो बिदिब्ला औ बैसागुनि सोमोन्दै लानो होननानै सानदों आरो
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
बिदिब्ला आंनो बैसागुनि सोमोन्दै ससे बुंग्रोनोसै आरो
औ नोंथां थारैनो बुंहरदो
बैसागु होननानै बुङोब्ला माने जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बे बैसागु फोरबोखौ फालिबोदों होननानै जोंहा बुंनो हायो आरो बिनिफ्राय बैसागु फोरबोआ माने जोंनि बर' हारिनि माने सेथि फोरबो आरो सबनिसाय गिदिरसिन फोरबो बो होननानै जोङो बुंनो हायो । आरो बैसागु फोरबोखौ जोंहा गोदो गोदायनि आबै आबौमोनना माने फालिलांनाय नेम बायदियै जोंहा दासिमबो बेखौ फालिनायखौ नुनो मोनो। गोदोनि समावथ' जोंहा बैसागुखौ माने मा होनो बेखौ मास मोनसेहालागैबो फालियो। होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो बेनिफ्राय आरो आङो मोनसे खोथा मिथिनो मोनदों आरो जेनेबा बैसागुनि सोमोन्दै गोदोनि समाव बैसागुखौ बिदि जोंनि दानि बायदि मान संक्रान्ति बा एक थारिक बिदियाव फालिथारो बेफोरबायदि खोथा नङामोननो आरोना
औ नंगौ थारनो
गोदोनि समावहाय जोंहा केलेन्डार फोरबो गैयामोन ना
औ नंगौथारैनो
जोंनि आबै आबौमोन माने बै केलेडारखौ गैयैखाय माने बोथोरखौ बा मिथिंगाखौ नायनानै माने बैसागुखौ फालियोमोन जाहैदों जेरै दाउखौ गाब ला आरो गोरलै गोरलै दंफां लाइफाङाव बिलाइ रोदोमबा बेखौ नायनानै होमबाना अ माने बैसागु जाबाय बेफोरबायदि साननानै माने बैसागुखौ फालियोमोन होननानै मिथिनो मोनदों आरो दा औ जेब्लानिफ्राय केलेन्डारा ओंखारबाय बे समनिफ्रायसो माने जोङो बैसागुखौ माने तारिख लानानै फालिनाय जाबाय।
औ औ बैसागु होनब्लाथ' जोंना मोननै बैसागुना जेरै जोंना मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु औ जेरै जोंना मोसौ बैसागुआव ओ सानसे सिगां जोङो फिथाइ सामथाइफोरखौ जों नायगिरना दोनखायो जेरै जोङो औ सिंस्रिं थाराय थारायनि बेदर हालदै फान्थाव फानलाव बेफोरखौ जोङो सानसे सिगां नायगोनना जोो नङा होनबा
औ औ
आरो जों बेखौ नागिर थांनायनि उनाव जेरै जोङो अखा नायै जोङो बेखौ गल गल हानानै साफानो बेखौ जों माला सुयो औवानि औवानि खाथि मालाजों जोङो माला सुयो नङा होनबा
औ औ
जों बेखौ माला सुनानै जेरै जोङो मोसौखौ हाय जेरै जोङो मोसौनो फोथाफोरनांगौ जायो जेरै जोङो खान्था एबा सारानिफ्राय जों हांगार हरल'नानै जोङो मोसौखौ जेरै जोङो फोथा फाननाय जायो आरो ना थारायनि दिन्थाजों औ आरो जों बेखौ दैमा फारसे थलाङो जेरै जोङो बेहाय ओ फिथाइ सामथाइफोरखौ जोंहाा खाना लानानै जेरै मोसौनाव लाव जाा फान्थाव जा होननानै जोङो मेथाइ रोजाबनानै जोङो बोसोराव फिसा मासे फिसा मासे फिसा मानै आजायो होननानै जोङो बेखौ रोजाबनानै जों बेखौ ओ फालिनाय जायो आरोना जेरै जोङो दैमा फारसे थुखैनानै मेथाइ रोजाबनानै आरो जोङो बेहाय मोसौनो फागा गोदानबो होनाय जायो आरो ना। फागा गोदानजों जों खानाय जायो आरो ना बोसोर गोदाननि नामाव आरो जों बेहाय गोबां रोखोमनि जेरै जोङो मैगं थाइगं एकस'था एक मैगं जानांगौ आरो ना जेरै फुंखा बिलाइ दिंखिया थालिर फस्ला थाइजौ खान थाल गोबां लाथा लेवा जोङो एकस' थक मैगं खानानै जानांगौ आरो ना। औ अब्ला सो जोंना बेमार आजाया बेमार आजारफोरा हामो माबेबा माबेबा बेमारफोरा फजोबस्रांलाङो जेरै हामो। मानसिनि देहायाव थानाय बेमार आजारफोरा बेफोरबायदि होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो।
औ औ नंगौ। बिदिनो जोंनियावबो माने बिदि औ मैगंफोरखौ जानाय जायो आरो। गोबांनो बैसागुनि एक थारिकावबो जायो खायसे यो ओमफ्राय संक्रान्ति खालिबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनिया बे मानामुनि दिंखिया मासिगालदाब ओमफायायो खेरादा बिनि बेखौनो बुङो आरो मासि गाल्लाब होनानै ओमफ्राय खुंखा मा होनो आरो दंबावो
थ' थोरि बारिफोरावसो मोननो थाङो आरोना थेवब्लाबो दा-दानि दिनाव एसे खमखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै जोङो मथि गालदाफोरखौ नागिरनानै मोनबांला।
औ
आगोले दिनाव बां सिन दङमोन आरो माथि गालदाबा जेरै दाथ' जोङो माथि गादाब गालदाबखौ अमा बेदरफोर जों जानो होनब्लाबो जों नागिरदनानै मोना आरोना। औ एसे खम जाबाय।
औ नंगौ।
औ जेरै जोङो जाजाग्रा होनबा जों जेरै जों मायसुन्द्रि नाफोरदोजों रुदुमनानै जायो माइसुन्द्रि फोरखौ, औ बेफोरखौबो जों मोननो थांला आरो गोबाङानो माइसुन्द्रिखौबो पदिनाखौथ' जोङो नु-नुनायानो जाला आरो। फुदिना गोबां रोखोमनि जों जानो हायो आरो बैसागु बोथोराव मैगं थाइगंफोरखौ आरो जोङो बैसागो होनोब्लाथ' जेरै जोङो जोङो अखाानायनायै जों बैसागुथ' एक थारिख जायो नालाय। औ दुइ थारिखाव जोङो बेखौ जोङो जेरै फालिनांगौदि जेरै जोङो ओ न'आवनो दुगैस्रां लोबस्रां जेरै जोङो ओ आलारि बाथि सावनानै जेरै जोङो गामिनि आजै आजौ जेरै आइ आफाफोरखौ जोंङो खुलुमनो थाङो नङा होनबा?
औ
औ आरो जोङो बेफोरखौ खुलुमनायजों लोगोसे जेरै जोङो बिसोरनिफ्राय गोबां बोर बोरा आरो सोलोंथाइबो मोननो हायो नङा होमबा?
औ औ
आरो जों बेहाय गासैबो जेरै दखना गोमो फा- दखना गोमो फालि गोजा ब्लाउस गोजा बेफोरबायदि गाननानै जोंङो गामिनि आजौ आजौ गासैबो मोसानो थाङो सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै
औ औ
आरो जोङो बे बैसागुखौ मोसाखांनायनि उनाव जेरै जोङो सातदिन सात बैसागुआव जोबोब्ला जेरै जोङो खाना जानाय जायो आरो ना मोनसे फिसानो। दा गामिनि रायजो राजाफोरजों औ बेनिफ्राय जोङो औ बा बेनिफ्राय जोंङो बैसागो मोसानायनि बैसागो मोसानानै जेरै जोंङो माय माइरं डनेसन एसे एनै हरो जेरै सोरबा फैसा हरो सोरबा माइरं हरो बेखौनो जोंङो एसे फाननानै नानै अमा बेदर एबा ब्रयलार बेदर जोंङो मुवा बेसाद लामनानै जोंङो न बे गामियाव खाना जानाय जायो आरो ना सोरबा सोरबि जौ जौ लोंनाय जायो सोरबा सोरै सेरेब लोंनाय जायो बेफोरबायदिनो आरो औ नोंथाङा बाहायबा एसे फोरमायनानै होलां
औ औ नंगौ थारैनो जोंहा बे मोसौनि बैसागुखौथ जोंहा संक्रान्ति बा सैत्र दाननि जोबथा खालार बे खालि फालिनाय जायो बेनिफ्राय जोंहा मानसि बैसागुआ बैसागुनि एक थारिखनिफ्राय जागायो आरो जाय एक टारिकआव बिदिनो ओ बावसालि फ्रावबा नखरनि बिदि ओ जायखिजाया जाय माने जाय जेरै फुजि बिदि आरो नखरफोरावहाय फुजा सुजा बिदि बिदि होनाय जायो ओमफ्राय होनानै औ बिनिफ्राय एक थारिकावथ जों बिदिनो फुजा फोरबोजोंनो थांसिगोन ओमफ्राय एक थारिकाव माने जोंहा गिदिरा उन्दैखौ बोर सास्रिनाय उन्दैया गिदिरखौ खुलुमनाय बेफोरबायदि हाबाफारिफ्रा जानानै थाङो आरो बेनि उनाव अखानायै जोंना बैसागोनि दुइ तारिखनिफ्राय गामि गामि थानायानाय बिदिया ओंखारो आरो गामियाव बोराय या बोराय बुरै हानजा सेंग्रा सिख्लाया सेंग्रा सिख्ला हानजा आरो गथ गथ गथफ्रा देरखुनायफ्रा बिसोर उन्दै उन्दैफ्रा बिदिनो थरखा बायदिसिना लानानै मोसायो ओमफफ्राय जोंहाथ बैसागुनि
औ जेरैखि जोंङो खाम सिफुं लानायखौ एसे खम नुनो मोनबाय होनबा नङा होनबा आगोलनि दिनाव जोंङो बांसिन खाम सिफुं लानानै मोसानायखौ जोंङो ग्रोम ग्रोम नुनो मोनोमोन सेरजा हारमनि सिफुं जाथिं बेफोरखौ जोंङो जेरैखि जायाबाबो जोंङो आगोल नुनो मोनोमोन आरो दानि जुगावथ जोंङो बेखौ खेराइ मोसानाय हान्जाफोरावसो जों नुनो मोनो आरो ना गोबांखौनो एसे खम जाबाय दानि जुगाव औ आरो जोंङो दाथ केसेट एबा जोंङो बक्सफोरजों मोसानायखौ जों बांसिन नुयो आरोना जेरै
औ
औ आगोलनि जुगा एसे गोमालांनो हमबाय आरो जेरै औ बुंनो थाङोब्ला औ आरो आगोलनि जुगा जोबोद मोजां मोनो आरो जेरै जोंङो थरखाफोरजोंसो ओ थरखाफोरजोंसो जोंङो जेरै ओ मोसानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोनाथ थरखाफोरखौबो जों आखाइजोंनो थरखाफोरखौ दाननो हायो आरो ना न'नि औवाजोंनो जेरै जों थरखाखौ दाननो हायो बेफोर बायदिनोमोन आरो जेरै आ आगोल आगोलनि बैसागु होनोब्ला जोबोद मोजांमोन दानि बैसागुखौ एसे साबजानाय मोनला आरो ना
औ औ नंगौ माने गोदोनिया ज' ज' बिदि बयबो ओंखारलायो मोन ओमफ्राय खाम सिफुं सेरजा जथा लाना मोसायोमोन आरो जोंहा बैसागुनि गेज गेजेरजों माखासे गोबां खुगा मेथाइफोरखौबो ओंखारनाय नुनो मोनो मोनना आथिखालाव जोंहा बै बैसागु बोथोरफ्राव खुगा मेथाइ बायदिसिनाखौबो खना खनालासि बिदिनो माने बक्सफोर लानानै मोसानाय अब्ला बक्स फोर लानानै मोसायोब्लाथ' जोंनि हारिनि माखासे हारिमुनि दिन्थिफुं माने नेरसोनफोर बेफोरखौ दिन्थिनाय जायाना जेरै खाम सिफुं जथा लाना मोसानाय ओमफाय ओ बिदिनो मा होनगोन बेखौ मेथाइ खुगा मेथाइ खननायफोर बेफोरखौबो जोंहा गैला दा जोङो गोदोनि समाव नायो नुनो मोनो गोदोनि समाव जेरै जोंहा ओ बैसागु मेथाइखौ खुगा मेथाइजों खननाय जायोमोन आरो सोरबा सेंग्रा सिख्लाया माने गोसो थोलायनानै फसायलाय खोमानाय बा बेखौ गोसोनि खोथाखौ माने बैसागु बोथोराव खुगा मेथाइनि गेजेरजों खननानै बा फोरमायलायनाय बेफोरबायदि जोंहा गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनोमोन आरो बेनिफ्राय आथिखालावथ'
नोंथां औ बुं
आथिखालावथ' माने जोंहा गोबां माने सोलायनाय नुबाय दा जोंहा बैसागुआ स्टेज फ्रावबो जायगा मोनबाय आरो।
औ मोनबाय आरो जों बुंनो थाङोब्ला जेरै बैसागु बोथोर होनोब्लाथ' जेरै जोंनाव ओ बैसागु जोबखांनायनि उनाव जेरै फांसन जायो नालाय जेरै बेफोर फांसनाव खाथि खालायाव जेरै फांसन जायो नोंथां मोननिथिंबो जायो ना नोंथां? औ जेरै खाथि खालायाव जेरै औ। जायो नोंथां जेरै खाथि खालायाव बेफोरबायदि फांसन जायोब्ला जेरै जोङो खेला दुला होनाय जायो आरो। नङा होनब्ला काबादि सियारनि खेला दिरुं बोनाय औ। बाम फुख्रिबो होननाय बुंनाय जायो बेफोरखौबो गोबांखौनो होनाय जायो आरोना। खेलाफोरखौ औ आरो जेरै हांसो खेला अमा खेला दाउ खेला गोबां जोङो औ बैसागु जेरै जोङो बैसागुनि ड्रेस गाननानै जेरै जोङो बैसागुनि मोसाहैयो आरोना जेरै जोङो बे फांसनफोर जायोब्ला
औ औ नंगौ।
थारैनो अब्ला नोंथां जोंना जोंना समाबो जानो हमनोसै नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ आंबो नोंथांजों उनावहाय सावरायनो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। औ औ दे
थारैनो।